हेल' खोनादोंना
औ औ खोनादों ना औ खोनादों खोनादों
औ
औ आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन सावरायजागोन
औ दा आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ सोलोंथाइ आं सोलोंथाइनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन
औ औ दा आङो एसे जागायग्रोनसै आंनो
औ दे
नङा होमबा औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो माने गाहायै आरोना ओ जों फरायसालियाव थांनाय बा फरायसालियाव थांनानै ओ सासे फोरोंगिरिजों फोरोंजा जाहैनाय नङा होमबा बा जोङो बिजाब फरायनाय बा लेखा फरायनाय बेबायदिखौनो जोङो माने गाहायै आरो सोलोंथाइ होननानै बुजियो आरोना जोङो माने लेखा फरायनायखौनो जों गाहायै सोलोंथाइ होननानै बुजियो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंना ओ माखासे माने उफ्रा सोलोंथाइ थाबावो जेरैहाय जोङो माने लेखा फरायनाय बा फरायसालियाव थांनायनि अनगायै जों माखासे आ बिनि अन गायैबो जोङो बाहेरा सोलोंथाइ जोङो सोलोंनो हायो आरोना दा बैखौबो जोङो मोनसे बेखौबो जोङो जोंनि जोंनि जिउनि मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंनांगोन आरो दा जेरैहाय जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गावब गाव माने सुबुंफोरा गावबा गाव मोनसे हुदा थायो नङा होमबा बा जों माबा मोनसे खामानि मावनो गोसो जानाय बा मोजां मोननाय खामानि मावनो मोजां मोननाय बा माबा मोनसे खालामनानै मोजां मोननाय जोंहा बेबायदि मोनसे गावबा गाव हुदा थायो आरोना दा बैबायदि हुदा जे हुदा खालामनाय बा जों मावनाय खामानि मावनाय जों बेखौबो मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंनांगोन जेरैहाय जोङो बुंनो हायो बेयावहाय दङ जेरै जोङो मेथाइ रोजाबनाय बा दामग्रा देग्रा आगजु दामनाय बेबायदिनो जोङो गेलेनाय ओ बिनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि आरोना जे आखाइनि हाबाफोर बानायनाय बेफोरबायदि जेरै मेचिन सुनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो मोनसे सोलोंथाइ बेखौबो जों सोलोंथाइनि बाहागोआव लाबोनो हायो आरो
औ
दा जोङो गाहाय जोंहा बयबो माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांखागौ बयनोबो नङा होमबा ओ गुबै सोलोंथाइ खौ नांगौ माने गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनो बयबो सुबुंफोरनो नांगौ आरोना मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोङो जोंनि जिउआव गोबां खामानि मावनाय नङा होमबा
नांगौ
औ दा जों बे खामानि जे मावगोन जोङो बेखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों साबसिन साबसिनै माने हामसिनै माने बुजिसिनो हायो आरोना जों साननाय हनाया माने सोलोंथाइ लायोब्ला जोंना साबसिन जायो आरोना जों माखासे खामानि खौ जों सानै हयै मावनो गोरलैसिन जायो आरोना सासे सोलोंथाइ गोनां मानसिया आरोना औ दा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथ' जों गथ' उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला जों फरायनो लिरनो बा जों राय्लायनो राव रोङो नङा बा राय्लायजेननो रोङो बा जों जेब्ला बोसोरब्रै बा बिदिनो बोसोरब्रैनि एसे खम खम बै समनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइखौ लाजेनो नङा होमबा बा जों फरायसालियाव थांजेनो दा जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लाजेननायखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों गिबियावनो न'खर खरनिफ्रायनो सोलोंजेनो आरो सोलोंजेनो आरोना सासे गथ'आ जेरैहाय बिमानि बा बिफानि रावनिफ्रायनो जोङो सोलोंजेनो आरो आरोना जों गाहायै बिमानिफ्रायनो सोलोंजेनो बिमायानो जोंखौ फोरोंजेनो नालाय उन्दै गथ'निफ्राय जेब्ला जोङो मोजाङै बिमानिफ्राय रोङो अब्लाथाय जोङो फरायसालियावहाय थांजेनो आरोना बा गथ'फोर खौ गावनि बिमा बिफाफोराहाय फरायसालियाव थांजेननो होयो आरो दा जोङो जेब्ला उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया सासे गथ' गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो गोबां माने दिथा होनांगौ जायो नङा होमबा गासि बो बिथिङावनो जोङो माने नोजोर लाखिनांगौ आरोना आरो खायफाया ओरैबो थायो माने एसेबां मानि सोलोंनो गोसो जाया आरोना माखासे गथ'फोरा माने फरायनाय लिरनायाव एसेबां माने गोसो जायै था थायो आरोना दा जों बेबायदिखौ नुयोब्ला आरो ना जों बेयाव एसेबां माने ओ फरायहोनांगौ अब्लाबो एसेबां बै गथ'आ माने सोलोंथाइ बा फरायसालियाव हाबनानै गावनि जिउखौ जा माने गावनि जिउआवहाय साक्सेस जायाबो जानो हागौबा बाट अब्लाबो जोङो बेखौ मा खालामनांगौ बे गथ'आ जे अबे बा आयदायाव बा सोलोंथाइ बा लेखा फरायनायनि अनगायै बबेबा बिथिङाव सोलोंनो गोसो दङ नामा जों बेखौबो माने नोजोर होनांगौ आरोना आरो जों बेबायदिनो नोजोर होनानै माने बै गथ'खौ बे गथ'आ माने बबे आयदायाव सोलोंनो बांसिन गोसो दङ जों बेखौ नोजोर होनानै गथ'खौ माने थिसननानै होनांगौ आरो ना जेरैहाय जों बुंनो हायो सोरबायाबा बुंबाय द' हायो मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि जेरै गेलेनाय दामनाय देनाय बेबायदि बेफोरबायदिखौ जोङो नोजोर होनानै गथ'खौहाय माने जोङो थिसननो हायो आरो ना अब्लाबो जोङो बेखौ माने बै जे बिजाब फरायनाय लेखा फरायनाय स्कुलाव थांनाय जों बेखौहाय माने नागारनो नाङा आरो ना बेखौ जेब्लायबो हरफाबाय थानांगौ आरो ना औ बेजों लोगोसेसो जोङो बै माखसेम आयदाफोर खाय जोङो फोरोंनांगौ आरो ना माने थिसननानै होनांगौ बेबायदि
नंगौ नंगौ
औ दा आङो नोंथांनाव सोलोंथाइनि बागै मोनसे सोंथि खालामनोसै
औ
औ जोङो जेनेबा सोलोंथाइखौ नोंथांनि बायदिब्ला आरो आोंथ' बुंबाय माखासे नोंथ थांनि बायदिब्ला जोङो माबायदि सोलोंथाइ लानाया माने जोंनि थाखाय गाहाम गोनां आरो बा जोङो माबायदि सोलोंथाइ लायोबा गावनि जिउआवहाय जाफुंसार जानो हायो बेबायदि
नंगौ जोङो सुबुं जिउआव जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लाथारनांगोन बा जोङो सुबुं हिसाबै जोङो सोलोंथाइया जोङनि थाखाय जोबोर गोनांथार जोङो सोलोंथाइया माखासे गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हागौ जोङो फरायसालियाव लानाय सोलोंथाइ बा बिनि अनगायैबो जोङो माखासे नायनानै सोलोंनाय बा आखाइनि हाबाफोर बा माबा मोनसे गेलेनाय बादायनाय मोसानाय बेफोरबायदिनि मोनसे माने गुबुन गुबुन सोलोंथाइ जानो हागौ जोङो गावनि जिउखौ खुङोब्ला जोङो मोनसे नङा मोनसे माने बा मोनफ्रोम सोलोंथाइखौनो जोङो लानो नाजानांगौ आरोबा लानांगौ अब्लानिया जोङो गावनि जिउखौ खुंनायाव बा गावखौ दैदेनलांनायाव गोरलै जायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ फरायसालिनि सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो नांगौ बायदि गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो गिबियावनो लानो नाजानांगौ जोङो बेबायदियैनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जों गोजौ थाखोसिम थांनो हायोब्लासो जोङो माखासे गोजौ थाखोआव जोङो सहैनो हागोन बा बेजों लोगोसे जोङ बा सिनायथि जानो हागोन बेजोंनो जोङो गोजौ थाखोआव थांनानै माखासे सोरखारि मासिफोराव जोङो जायगा ल नानै बा साख्रि मावनानै जोङो गावनि जिउखौ दैदेननायाव माने गोरलै खालामनो हायो एबा जोङो बे रां खामायो हायो थिग बिदिनो जोङो बेजों लोगोसे जोङो जों जोंनि हारिनि बा रायजोनि जों हादोरनि बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनानै जोङो जौगानाय लाबोनो हायो लोगोसे जों गावनि हारिखौबो सिनायथि होनो हानायजों लोगोसे गावआबो सिनायथि जायो बेनिखायनो जोङो हानाय मानि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै माखासे बिथिङाव ओ मोजाङै ओ गोजौ सोलोंथाइसिम जोङो लानो थाखाय जों नाजानांगौ आरो ओ बेनि अनगायै आरो जोङो सोलोंथाइ लानांगौ होनोब्ला जोङो माखासे गेलेनाय बादायनायनि जों सोलोंथाइखौबो लानानै जोङो गावखौ दैदेनलांनो एबा गावखौ सिनायथि होनो जोङो हायो थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो गेलेनाय होनोब्ला जोङो फुटबल भलिबल बेबायदिनो माखासे ओ खारनाय बा काबादि ओ बा जों आर्सारि गावनाय बा जोनिर बोरला गावनाय बेफोरबायदियाव जोङो बाहागो लायोब्ला जोङो ओ गावनि ओ जिउखौ गोरलैयै खुंनो हानायजों लोगोसे जोङो हादोराव बा रायजोआव बा जोङो मुलुगावनो सिनायथि जानो हानाय ओ बेफोरबायदिया जानानै फैयो आरो बेनिखायनो जों बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइखौ लानानै जों जोंनि जिउखौ माने गोजोनै जों खुनो हानाय जायो थिग बेबायदिनो आरो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो न'खरावनो माखासे ओ न'खरनिफ्राय बा न'खरनि मानसिनिफ्राय बा सोरबा जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो माखासे आखाइनि हाबा सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हायो जेरै ओ जों न'आव बाहायनाय माखासे आइजें आयलाफोरनि हेबनाय बा बानायनाय ओ बेफोरखौ जोङो जुदि सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोङो बेफोरबायदि आइजें आयलाखौबो जोङो बानायनानै जोङो फाननानै ओ रां खामायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौ खुंनो हायो एबा जोङो न'खरखौ दैदेनलांनायाव गोरलै जायो आरो बेफोरबायदि ओ माने मोनफ्रोम सोलोंथाइखौनो लानाया ओ गोनां आरो जोङो सुबुं जिवाव बा जोङो सुबुं माहारिया होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय औ औ अब्ला दे गोजोनथों।
औ गोजोन्थों